औ
खो-नादों ना
नोंथाङा नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम दं खोमा। औ आंबो लासै खोनादों।
औ दे राइलाय जागोन
औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों दे लासैयैबाबो खोनादो आरो
औ आंबो लासैबाबो खोनादों जोंनिया दा टपिकआ मामोनलाय ओ जा जाफुंनाय जांखि जाफुंनाय दङ बिनि बागै
नंगौ।
दे नोंथाङा आंखौ माबाफोर फिसा फिसा सोंथि सोंनो सानदों नामा?
ओ ओ जेनेबा थांखि होननानै बुङोब्ला नोंथांनि बादियै नोंथाङा मा सा सानो थांखिया मा बुस्थु मा नंगौ नङा बिनि सोमोन्दै एसे गुसुंङै फोरमायना होजागोन नोंथां
थांखिया औ नोंनि नोंथांनि सोंनाय बायदियै थांखिया ओरैबायदि जिथबा गोसोनि मोनसे सिमां जाय सिमांखौ ओ लानानै मानसिया देरहासार जानो नाजायो आरो जाय सिमांखौ लानानै मोनसे नाजानाय थायो बेखौनो जोंहा मा होनो जिउनि थांखि एबा सिमां ओ थांखि होनना बुंनाय जायो आरोना
औ
आरो माबाफोर सोंबावगोन नामा?
थारैनो थांखिया बेनो आरोना जोंहा बयहाबो गुबुन गुबुन थांखि थायो खायफाबा थांखिखो जाफुंसार होनो हायो खायफाबा जाफुंसार होनो हाया आरोना इनिफाय थांखिफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय नोंथाङा मा सानो जेनेबा ओ माया गोनांथि दङ जोंनि जिउआव माबायदियै जोङो थाबायोब्ला माबायदि जोङो जेनेबा हास्थायोब्ला माबायदि बे थांखिफोरखौ जाफुंसार होनो हागोन होनना नोंथाङा मा सानो बेनि सोमोन्दै फोरमायजागोन।
औ दा थांखिखौ जाफुंहोनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनि माइनसेतखौ जों मोजाङै लाखिनांगोन आरो जोंहा जे गावखौ हेपिनेस जिखि जाया जोंहा जिउआव मा जादों मा जायाखै मा मोनदों मा मोनाखै बेफोरो जोंनि ओ सिङाव थागोन नाथाय बायजोआव जों जुजिनाय जों हेपि थानांगोन आरो जोङो दुखुजों नङा जों खुसिजोंसो जोङो माबानांगोन आरो जुजिनांगोन आरो दुखुआ दुखुआव थागोन लोगोआव नाथाय जोङो खुसिखौ लानानै दा जोंहा थांखिखौ सिमांखौ जाफुंहोब्ला जोंहा नाजानाय थानांगोन आरो हार्डवर्क खालामनाय थानांगोन आरो जोंनि माइनसेट मेलेमनि ओ मेलेमनि साननाय थांखिखौ मोनसेखौ लानांगोन आरो जुदि सिमाङाबै थांखियाबो जुदि ओ जुदि गोथौ नङाब्ला अब्ला जोंनि साननाया ओ दोबैलाङो आरो ससेयाव बियो मानो होनब्ला मोनसे साकसेसफुल लामायाव बियो आरो
औ बुंजायो
खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथाङानो।
अ नंगौ थारैनो नाजानाय थानांगोन जोङो थांखि मोनसेखौ जाफुंसार होनोबा ओ जोङो थांखि मोनसेखौ होसोनायाव जाफुंसार होनो थाखाय गोबां जेंना जेंसा फैयो आरोना
औ
नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदियै गोबां जेंना-जेंसि फैयो जोंफोरा बेवहायनो गोबाङानो गावनि थांखिनिफ्राय आनज्रायलाङो थालाङो गोबां जेनेबा ओ खोथा थायो आरो थांखि जाफुंसारि फोरनि फारसे बेनिफ्राय नोंथाङा बेफोरबायदि खायसे माबादि माबादि जेंना-जेंसिफोर थायो मानसिफोरा थांखि जाफुंसार होनायाव आरो जेनेबा बेफोरबायदि जेंनाफोरा खौ जोङो जेनेबा जा बायदियै बारगलांनो हागोन बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
औ औ दा जोंहा थांखिया माबोरै मा जेंना थायो होनना बुङोब्ला जों गोबां सुबुं थायो बे बुहुमाव बे सुबुंनि थांखि बा सिमाङा जोंहा बयनाबो आलादा आलादा दा जोंहा ओमफ्राय बे जोंहा मा जायो बयनिबो जिउआ आलादा आलादा नालाय जों बयबो सुबुं माहारिया माने गावबा गावनि जुजिनायाबो एसे बेलेग बेलेग रोखोमनि जायो सोरनाबा जुजियो जुजिनाया गोरा जायो आरो सोरनाबा जुजिनाया गोरलै जायो। खायफा ओरैबायदि सुबुं ओरैबायदि जुजियो ओमफ्राय थाङै थाङै ससे लामायाव गावखौनो गाव बियो लोरबां खालामनानै लायो। दा जोङो ओ थांखिसिम जेनेबा मा होनोमोनलाय जुजिनाय माबायदि जोङो मा सोंथि सोंदों नोंथाङा एसे लांगोन? नोंथाङा सोंथिखौबो सोंफिननो हागोन नामा लास्टनि मोनसे सोंथिया मा दोंमोन?
औ आं सोंथिखौ सोंफिननांग औ।
औ जेंनानिफ्राय माबायदि बारग'नो हागोन ना? जोङो जेंनानिफ्राय ओरैबायदि हागोन जु दि गावखौ जोङो दुखुब्लाबो जों खुसि सानोब्ला आरो जों गावनि जिउखौ जुदि दानहोनानै जिन्दगिजों जुदि थांनानै थानो हायोब्लानो जोङो ओ जोङो जेंना जेंजिनिफ्राय जोङो बारहनो हागोन आरो जों नाजानाया जुदि सैथोब्ला जोङो आवगायनो हागोन आरो जुदि नाजानाया सैथो नङाब्ला जों ससे आवगायनानै जों फावसायनोबो गोनां जागोन। दा जोङो जेंना जेंसिनिफ्राय बारगनो होनोब्ला बुङोब्ला जों बेनो जिथुबा जों गावखौ मोजाङै लाखिनांगोन आरो गावफोरखौ खैफोदब्लाबो गाव मिनिनायाव लाखिनांगोन आरो गावखौ जुजिनाय थानांगोन आरो नाथाय बे समाव जुजिनाय समाव जुदि नों जेंना जेंसि
औ। नंग थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां खोथा बुंदों। जोङो नाजानाय थानांगोन आरो जुजिनाय थानांगोन जों जुदि ससे लामायाव हानाय नंला खोमा होननानै सानोब्ला आनज्रायलाङो आरोना। जोंनि नाजानाया थार नंखाय थायो। जेनेबा बेफोरबाय दि दा जा दा जेनेबा माबा मोनसे खामानि लाबाय जोङो बेखौ माव फुंहोनो थाखाय नाजाबाय। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादो।
नाजाबाय नाथाय दा जाफुङासै, नैथि खेबावबो नाजाबाय जाफुङासै, थामथि खेबाव नाथाय नोंथाङा नाजायासै बेफोरबायदिबा जोंहा नाजानाया नंखाय बायदि आरोना। जेनेबा जोङो नाजाबाय थानांगोन, जुजिथाबनो हानांगोन। मानो होनबा गोबां मानसि थायो नोङा होमबा जोंफोरा मोनसे थांखिखौनो होसोनाय गोबां मानसि थायो इनिफ्राय जोङो बिदि नाजाबाय थायोबा खानसे फिथाइ थायो आरो। बेखौनो माने बुजिनो हाबाय आरो नोंथांनिफाय। ओ आरो फोरमायजाबावगोन नोंथाङा माबा फोर सोंथि दंङब्ला।
जोङो आ जेनेबा जोङो थांखिसिम सहैनो थाखाय जोङो मा माबायदि हुदाखौ लानांगौ मा माबायदि हुदाखौ थांखिसिम सौहैनो थाखाय जोङो ओ माबायदियै माने ओ साक्सेसफुल जालांनायनि मोनसे आइडिया थायो। बेनिखायनो
औ खोनास्रायासै जोबोद लासै खोनासां।
होनोदि आं जे जोङो थांखिसिम सौहैनो थाखाय जों ओ गाज्रि हुदाखौ लानाया मोजां ना मोजां हुदाखौ लानाया जों मोजां?
गाज्रि हुदाखौ गारनानै मोजां हुदाखौ लानांगोन थारैनो ओ थांखिखौ जाफुंसारहोनो थाखायथ' जोंफोरा जेनेबा बेफोरबादि नाजायाबा जानाय नङा जोंफोरो फुंफोराव उथिनोनो बागोन। थांखि मोनसे थायोब्ला नोंथाङा थाब उथिनांगोन खामानि मावनो गोनां गोबां खामानि थायो ओ जेनेबा पुलिस आर्मिफोरावबो साख्रि मोन-मोननांगौ मानसिफोरा बिदि फुङाव उथिना खारनो गोनां जायो जुदि बेहा खारालासिनो उन थांबाय थायोब्ला बेनि खामानिया थालांगोन आरोना औ बेफोरबायदि जोङो माने औ खायफाबा समाव जोंनि उन्दुनाय फोरखौबो जों दोनथनो हानांगोन जोंनि ओ जो ओरैनो बेरायनो लुगैनाय टाइम पास खालायनो लुबैनायफोरखौ दोन्थनो हानांगोन आरो गोबां गोसो हमथानांगोन जोङो बिदि दावगालांनो हागोन होनना सानो आरो आं
दा नोंथांनि आं मिथिनो लुबैयो नोंथांनि जिउआव ओ थांखिया माबायदि दा मा सानो मा थांखिखौ नोंथाङा जेनबा गोसोहोगासिनो दङ दा सानदि?
औ थांखियाथ बेनोसै आंनाबो जेनेबा गावनि आथिंङावनो गाव गसंहानाय आरोना जे जोंहा फैसा थाखानि खोथा थायो नालाय फैसा थाखा गाव हारसिं आरजिनो हानाय जाहाथे आं गुबुनियाव बिनो गोनां जाया बेफोर बायदि दि सानो आरो आङो फ्राय बेनि थाखाय नाजानायबो दङ आंहालाय नाजागोन गोबां खामानि थायो जोंफोरा बिदि सानो आरो आङो ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा गावनि जिउआव माबादि सानो ओ नोंथांनि थांखिनि सोमोन्दै फोरमायजागोन
आंनि थांखिया आंनि थांखिया मने माने आंनि थांखिया माने मोनसे सिमां थांखि दङमोन नाथाय बे सिमां थांखिया माने गसायनि अननायाव आं बे सिमां थांखिखौ मातलाब जाय जाय थांखिखौ आङो हो सो गासिनो दोङो बे थांखियाव मानो होसोनो थाखाय आं माने एसे बारा होनाय बायदि जादों थेवब्लाबो आं दाबो फारमानेटलि नाथाय आङो बेनिनो बेनिनो मोनसे थांखियाथ गोबां थायो नालाय बेनिनो मोनसे बेनि मोनसे गुबुन थांखि गुबन मोनसे गोसोहोदों बेखायनो आं जिउजोंबो एसे दावहानांगासिनो दं मानो होनोबा थाखाय जों मालाबा अखाजों दावहा नांनांगोन आरो जों मालाबा सान्दुंजों दावहानांनांगोन आरो जों मालाबा अन्थाइजोंबो दावहानांनांगोन जेरै खामानि मावोबा बायदिसिना बेफोरबायदि आरोना
औ नंगौ थारैनो
आरो आंनि थांखिया बिदिनो दायरेग बुंनो थाङोबा डिफेन्सआवमोन ओमफ्राय आं ए सि सि आवबो एगजाम होदोंमोन ओमफ्राय आं।
जोबोद मोजां।
जानानै आं दा ओमफ्राय जिखि जाया आं ए सि सि लानानै आसाम पुलिसनि मोनसे थांखिखौ होसोफिननाय बायदि जादों आरो नाथाय आंबो मिथिया जागोन जाया नाथाय आंहा मोनसे गोसोआव मोनसे आ फोथायनाय दङ आरो बियो जागोन जेब्लासिम आं थांना थागोन आं।
नंगौ फोथायनाय थानांगोन जोंहा निस बिनि सायावनो मावनो हानाय हायिनि सायाव फो फोथायनाय आरो नाजानायनायनि गेजेरजों। जों जोङो हालाङो आरो खेबसे नङा खेबनै खेबनै नङा खेबथाम अब्ला हामबायसै नोंथां जों मोजाङैनो सावरायबाय होनना सानबाय उननि आयदायाव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा थिबाय आरो।
दे गोजोन्थों।